हेलौ
हेलौ, औ खोनादो
अब्ला जोङो बे समाव उम जोंनि बर' समाज बा ओ जोंनि जायगायाव माबायदि हैला आइदि एम्फौखौ फियो जों बेनि सोमोन्दै जों सावरायनो
औ।
उम जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नायोब्ला जोंनि बर' समाजाव गोबां बिबदिनो लाथा एम्फौखौ फिसिबोनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदोंनो।
औ
बिथांमोना मोजांङैनो बे लाथाखौ फिसिनानै न'खर सालायबोनाय बे बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोगासिनो दङ। गोबां न'खरफोरा दा बे ला लाथा एम्फौखौ माबायदियै फिसियो होनोब्ला जोंङो मोनथिगौ सेथियावनो ओ सि खिरि सिखिरि बियो गिदिंबाय सो थायो बे लाथा एम्फौखौ फिसिनाया बेयो गिदिंबाय थायो। माने माबोरैहाय होनोब्ला लाथा एम्फौखौ माबोरै मोनो होनोब्ला सिखिरि सिखिरिया गोसोम गाबनि जायो। आरो बिखौ बहाबा सिफ फोराव बिबिदिनो दोननानै बाहोनानै आरो जेब्ला बियो बिदि बिदि दैयो अब्ला बे सिखिरिया बिरलाङो। आरो बियो बिदिनो थैयो बिरलांनानै नाथाय जि बिदिखौ दै बाय। बे बिदिया बिबि बिदिनो महर लाबोयो एम्फौनि महर लाबोयो फिसा एम्फौ जेब्ला जायो अब्ला बिनो थांना थानो लागै ओ बेबिदिनो इन्दि बिलाइ बा थाइजौ बिलाइ बा बायदि बेबायदि बिलाइखौ मोजांहै बिथां बे एम्फौनो जाहोयो। आरो बेबिदिनो बे एम्फौआ देर गायो आरो जेब्ला देरबोयो जेब्ला गेदेेत महर लायो अब्ला बे एम एम्फौआनो ओ एम्फौवानो मोनसे फिथोब बायदि बानायनो बानाय बानायजेनो आरो बे फिथोबखौ बानायनानै बिबिदिनो बे फिथोबाव बियो हाबनानै थायो आरो जेब्ला बिबिदिनो सम जायो ओ बे जायफोरा बे लाथा एम्फौखौ फेदेरदों बिसोरो बे लाथा खौ मोजांहै बखनो बखब्लानो बे एम्फौखौ जाजानाय जायो। आरो आरो बिदिनो मबेबा मबेबा एम्फौफोरा मोननो हमो आरो बेबिदि सम बारलां मोननो हमो आरो थिग बिबिदिनो बिनि फ्राय आरोबाव बांसिन लाथा नांगौब्ला बे फिथोबखौनो एसे गोबाव दोनोब्ला बिनिफ्रायनो सिखिरि जायो। आरो उम बिनि सिगां जेब्ला सम जायो जेब्ला लाथा एम्फौ जायो बिखौ गोबां बेसेन मोनो। हाथाय बाजारफोराव गोबाङानो फाननानै बिदिनो फुवासेयावनो नैजौ बा ए वान से से केजि बेफोरबायदि फानोब्ला दजौ बा दाइनजौ बेबायदि बेसेन जानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। अब्ला नोंथाङा बे लाथा एम्फौनिनो सोमोन्दै माबाफोर मोनथियो नामा बा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंबाय बेयो सैथो बाथ्रा जेब्ला जों नायो लाथा बेखौ माबायदि बानायो होनब्ला नोंथाङानो बुंलांखांबाय बेयो फार्स्ट गिबियावनो ओ सिखिरिनिफ्राय जायो। आरो सिखिरिया जेब्ला बिदै दैयो अब्लानिया बे बिदै दैनाया बियो सि फिसा जायो आरो बे फिसा जानायखौ जेब्ला बियो देरो अब्लानिया बेखौ जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय इन्दि होम इन्दि बिलाइ, इन्दि बिफांनि बिलाइ आरो गोबाङा खावरं बिलाइ होयो आरो गोबाङा बेबायदिनो थाइजौ बिलाइ बेफोरखौ दाननानै खानानै बेखौ वालाव एबा ओ जंगाल बानायना होनानै बेखौ खानानै होनाय जायो आरो जेब्ला बेखौ खानानै होयो अब्लानिया बेखौ बे एम्फौखौ बे बिलाइयाव बाहोयो अब्लानिया बे बिलाइया बे एम्फौआ बिलाइखौ जानानै अब्लानिया बेयो देरलांनो हमो आरो जुदि इन्दि बिफांनि बिलाइखौ बांसिन होयोब्ला बे लाथा एम फौवा फिसानिफ्राय मोजाङै देरसिनो आरो बियो मोजां जाबोयो बे बेनिखायनो इन्दि बि फांनि बिलाइखौ गोबाङानो बांसिनानो होनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला बियो देरलां औ अब्लानिया बे देरलांनानै अब्लानिया ओ फिथोब खानायनि समाय जायो अब्लानिया बेखौ बे थालिर बिलाइनि दुनाखं थालिर बिलाइनि गोरान बेखौ लानानै एक्सट्रा जायगायाव बेलेग जायगायाव दोननानै बेखौ दोनो अब्लानिया बेयावनो बियो फिथोब खायो अब्लानिया जेब्ला बियो थोबखायो अब्लानिहा बेयो बेखौ बखनानै बिनि जि लाथा एम्फौ बेखौ फाननाय जायो आरो बेखौ फाननानैनो जोंनि बर'फोरा जायफोरा बे लाथा एम्फौखौ फिसिदों बिसोरो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामना लायो बे जों लोगोसे जि फिथोब बेखौ मा खालामो ओ बेखौबो फानो आरो बेखौबो खुन्दुं बनायनो हायो जेरैहाय इन्दि खुन्दुं आरो बे इन्दि खुन्दुंनिफ्रायनो गोबाङा दखना बानायो गोबाङा ओ फालि बानायो इन्दि दखना इन्दि फालि बेबायदि दानानै गोबां बेबायदि फाननो हानाय बे राहा लामाखौ खालामनाय जों नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजोंनो गोबाङा बे इन्दिनि खुन्दुंखौ दानानै गुबुनाव फानहरो जेरैहाय ए केज से केजियाव नैरोजा जिबाजौ बेबायदि रांखौ मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बेबायदिनो बे ला नोंथाङा एम्फौनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ नोंथाङा गोबां बे लाथा एम्फौनि सोमोन्दै मोजां बाथ्राखौ बुंलांबाय जिबायदिहै बे जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि जायगाफोराव बे लाथा एम्फौखौल' जानाय जाया नाथाय बिनि जि धुप बेहाबो बेसेन दङ लाथा था एम्फौजों लोगोसे लाथा एम्फौ खौथ जोंनि बर समाजाव गोबां जानो मोजां मोनो आरो बे लाथा एम बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमनिबो जानाय जायो सोरबा सोरबा जोगोनार जों लोगोस जायो सोरबा सोरबा बिखौ थावजों एवफ्राना एवफ्रामनानै मोजांयै जानाय जायो आरो जोंनि जायगायावल नङा जोंनि समाजावल नङा नाथाय गोबां बिबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव बेफोरखौ दैथायहरनाय जायो आरो बिथांमोनाबो बि खौ जानो जोबोर मोजां मोनो। लाथा एम्फौखौ माबायदि बिहै जायो होनोब्ला बिखौ एवनानै मोजाङै सेसनानै बि खौ मोजांहै सि-सिंनि जि लाथा एम्फौनि सिङाव जि थायो। बे गुरै जायो आरो बियो जानो जोबोर मोजां जायो। नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ खौ बुंलांदों जिबाय बिदिहै लाथा एम्फौखौ जोङो जानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो लाथा एम्फौआ जिबायदिहै मोनसे फिथोब बानायो बा दायो बे फिथोबनि गे गेजेरजोंनो गोबां दिनै जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय। बेफोरबायदिखौ खौ जोङो मोननो हायो जिया एसेग्राब बेसेन गोनां। जोंनि हाथाय बाजाराव बायनो थाङोब्ला मोनसे हौवा। हौवाफोरनि जि बुङो वेस कट होननानै बुङो इंराजियावहाय बेखौबो बर'आ हा दानाय दङ जोङो जेब्ला बिखौ बायनो थांगोन बिखौ गोबां बेसेन होनना बायनो नों जायो हाथाइ बाजार औ जेरैहाय गांसेयावनो ब्रैरोजा थामरोजा बेफोरबायदिहै बे इन्दि हिहिनि वेस्कटखौ बायनो गोनां जायो। आरो थिग बेबायदिनो ओ आइजोफोरा दख'नाखौ बायनो थाङोब्लाबो बेबो जोबोर बेसेन गोनां इन्दि हिखौ गोबां मानसि फोरानो गोदो गोदायनिफ्राय गानबोनो मोजां। मोनो आरो बिखौ लाथा एम्फौनि जि फिथोब बिनिफ्रायसो जोङो मोननाय जायो। दा गोदो गोदायनिफ्रायनो। गोबां बेबायदिनो आजै आजौनिफ्रायनो बे इन्दि सिनि जि मोनसे मैलु बेसेन गोनां ओ माबायदिहै बिखौ गानबोयोबा साबसिननिफ्राय साबसिनसो जाबोसि फिनो होननानै बिथांमोना बुंनो। बुंनो सानो आरो बियो थार बाथ्रा। बे इन्दि सिया माब्लाबाबो ज जामा ना थाय बियो सिननिख्रुइ साबसिनसो जाबोयो जेसे बां खिनि गानबोयो मो जायो जोङो बेखौ मोननो हायो। बिनिखायनो गोबां मानसि फोरानो बे इन्दि सि। खौ गाननो मोजां मोनो आरो बियो जोबोरै बेसेन गोनां। दा नोंथाङा बे ओ लाथा एम्फौनिनो सोमोन्दै माबाफोर बुंबावनो सानदोंब्ला नोंथाङा बुंजागोन दसे।
औ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंलांबाय बे सैथो बाथ दा दिनै जोंनि बर'फोराल' बे लाथा एम्फौखौ जाया गुबुन हारिफोराबो बे लाथा एम्फौखौ जायो। आरो हाथाइ बोजारफोराव बायोब्ला सेफ फुवायावनो बियो नैजौ आरो सोरबा जौसे बेबायदि सोरबा सेजौ बाजि बेबायदि होनानै बायो आरो बेबायदिनो बे लाथा एम्फौखौ गोबां जोंनि बर' हारिनि मानसिफोराल' जाया बेखौ गुबुन हारिनि मान मानसिफोराबो जानो मोजां मोनो आरो बेखौ नोंथाङा बुंलांबाय जे बेखौ सोरबा लावजों ओ जानो मोजां मोनो आरो सोरबा गोरानै फ्राय एवनानै जानो मोजां दाम मोनो थिग बेबादिनो सोरबाया बेखौ ओ गेजेराव सेसनानै फ्राय खालामो आरो सोरबाया बेखौ एकदोम मासेयैनो फ्राय खालामो बेबायदि खालामनानै जायो आरो सोरबा सोरबा बेखौ फ्रायहै जानो गोथाव मोनो आरो बेखौ बांसिनै जोंनि बरफोरा लावजों संनानै जोबोर जानो गोथाव मोनो बेनिखायनो बे लाथा एम्फौआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि बियो जोंनि नखर बेंनायाव बियो जोंनि ए खामानि होयो आरो बेल' नङा बे लाथा एम्फौनि गेजेरजोंनो जोङो मोनजायोबो आरो जानोबो हायो आरो बेजों लोगोसे बेनि फिथोबनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि ओ गाननाय जोम खौबो बानायनानै लानो हायो। अब्ला आं बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै दोन्थबाय।
जो लाथा एम्फौनि सोमोन्दै सावरायबाय। आरो नोंथांजों जि बाथ्राफोरखौ सावरायबाय जोबोर रंजानाय गोबां बाथ्राफोर खौ मोनथिदों। जोंनि बर' समाजाव बा गुबुन जायगाफोराव माबायदि है बे लाथा एम्फौखौ बेसेन होयो। मानोना बेलाथ था एम्फौनि गेजेरजोंसो जोङो गाननाय जोमनाय जों बेफोरखौ जोङो सावरायबाय बेफोर खौ मोननो हायो होनना दा नोंथांनिसि सिम जोबोर जोबोर साबायखर हामबायसै
औ दे गोजोनथों।
एसेयावनो दोनथबाय हामबायसै।